दङ
ए खबरफोरा मोजांआनो ना?
मा होन्दों?
खब खबरफोरा मोजाङैनो ना?
खबरालाय मोजाङानोमोन नोंहालाय बोरै खबरफ्रा?
औ आहाबो मोजाङानो मोजाङाथ'।
आदसा।
औ आहम
ओंखाम जानाय जाबायमोन?
औ दहाय फुङावनो जादों। जानायाथ' नोंहालाय नोंहा नोंथाङा जाबायना जायाखै?
आंलाय जानायालाय जाबायमोन नोंनालाय मा ओंख्रिमोन?
जोंना ओंख्रिया माबासो जोंना ओंख्रिया सबायाइजों दाउसोमोन। दहय उहम औ नोंसालाय मांख्रिमोन?
आंना ओइ आलासि फैनायखाय दिनै जोंहाबो। अमा बेदर दं लायदोंमोन हाहाथाइआ खाथियावनोखा नालाय जोंहा। बेखायनो अमा बेदर लायना संना जादों माने।
अ।
ओ।
औ माने नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
फ्रियालाय फ्रियनो दं।
औ माने आंहा एसे जोंनि बोथोर सोलायनायनि बारे। सावरायनो गोसो दंमोन आरो नोंथांजों।
आतसा दे फोरमायलायनो हागोन फोरमायलायबासो जों मिथिलायगोन नालाय।
औ
उम
दायो बोथोरा बिराद सोलायगासिनो दंना? अखा हालाय सान्दुं दुंलाय औ
बिदिनो जोंना बोथोराथ' गोबाङैनो गोदोथ' गोदोथ' बोथोरा जोंना मोजांङानोमोन दासो गाज्रि हमनो हाबो जानो हमबोबाय।
औ उह दायो गरमबाबो बिराद गरम जाथारसै थार्टिफाइभ फरटि थांसै जोंना डिग्रिफोराबो आरो औ आरो दा गरम बोथोर गरम बोथोराव माइ गायनाय समफोर जाफैबाय नाथाय माने
उम
बिराद गरमफोरजोंनो बिराद खस्थ'बो मोनसै आरो ना मावनायफोरावहाय
खस्थ'आथ' खस्थ' बोथोर उम
औ बोथोरनि थाखायनो
उम माइ गायनोनो बिराद गोब्राब जाबोबाय माने जोंना
बोथोरजोंनो माने अखा हा अखायानो माने हाला नालाय दैफोराबो थानाय जाला बिदिनो माइ गायनायफोराबो बिराद खम जालांबाय आरोना दायो खामानि मावनांगौफोरानो खम खम जालांजोबबाय।
नंगौ नंगौ।
औ।
जोंना ओरै बुहुमाबो आरो गाज्रि जाबोगासिनो ना बे बोथोरनिजोंनो मानोना उखुदै गाज्रि इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर खुलिनाय जादों। बेफोराव जोंना उ खुदैफोरजों बिराद गाज्रि जालांबाय बोथोरफोरा।
औ।
उम ओमफाय आरो
आरो दै औ दैफोरावबो जोंहा बिराद लेथ्रा खालामबोनाय नुयो मानसिफोरखौ। माने गोबां बिदिनो
उम आरो जोंना दंफां-लाइफां दानस्रांजोबनायजोंबो बोथोरफोरा गाज्रि जाबोगासिनो जोंना इदिनो बिदिनो इन्डास्ट्रिस माबा मोनसे गिदिर खुलिनांगौ जाबाथाय बिदिनो दंफां दाननांगौ जायो जों गोबां दंफांखोनो
औ गोबां दंफांफोरानो बिराद खम जालांबाय माने बेनि थाखायनोबो बोथोरफोराबो सोलायनाय जाबाय बोथोर गाज्रि जानाय
बोथोरा जोंना बिराद गाज्रि जानो हमबोगासिनो जों बिदिनो दंफां गायनायजों बोथोरखौ जों मोजां बनायफिननो हायो। नाथाय रावबो बिदि बनाय फिनाखै। गायफिनाखै माने दंफांफोरखौ, उम
औ। आरो गोबां जायगायाव दायो माने जोंङो नुयो अन्थाइ गोग्लैनाय दैबाना जाबोनाय बारहुंखाफोरजों बिराद दंफांफोराबो नस्थ' जाबायना जोंनि माने जोंनि जायगाफोरा बिरादनो दंस' जाजोब बाय आरोना
उम नंगौ नंगौ।
औ।
जोंना दायो फुदैफोराबो गाज्रि जा बाय नालाय ओंखायनो हां लानोनो जोंना खस्थ' जाबोगासिनो आरो मानसिनि संखियाया बांबोबाय नालाय नांगौखिनि नांगौबाबो बांबोबाय। बेखायनो गारि गुरिखौ जोङो बिराद बाहायनाय जानायखाय बेनिखायनो बे उखुनदै गाज्रि उखुदैफोरा जोंनि बुहुमखौ गाज्रि हमबोयो खामनो हमबोलाङो माने।
औ औ औ नंगौ। बिदिनो बिदिनो जालांबाय आरो गोबां
जों बेफोरखौ हेल'।
औ।
जों बेफोरखौ जों बेफोरखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो हायो जेनेबा जोङो बे दैफोरावहाय लेथ्रा बुस्थु गाराबा आरो जेरै जोङो जोङो जोंनि खेथि खालामामनायाव मुलि बायदिसिना होयो। बेफोरो बे मुलि बायदिसिनाया जोंना- गिदिर गिदिर दैयाव मिलायहैबा जोंना दैया गाज्रि जानो हमबोयो आरो बेजों लोगोसे जोंना बिदिनो इन्डास्ट्रि नि लेथ्राफोरखौथ' दैमाफोरावसो हगार हरनाय जाखायो नालाय। बेनिखायनो जोंना माबा माबा लेथ्राफोरजों लोंनोबो हायो जासिगोन बे दैफोरखौ माने।
औ। दायो माने बेफोरखौ मोजां खालामफिननाया जोंनि दायथ' आरोना माने। जों गासैबो मिलि जुलिनानैसो बेफोरखौ साफा खालामनो हागोन नालाय। बेफोरखौ होनबासो दंफां लाइफांखौबो जों गायबासो माबाफोरा बोथोरफोराबो मोजां जालांगोन नालाय।
उम उम।
आरो औ बिदिनोसै गोदो गोदोनि समावथ' जोङो नुबोनो मोनदोंमोन बिदि बारा माने बोथोरफोरा बांद्राय मोजाङानोमोन। आरो जोङो दैमानि दैफोरखौबो लोंजानो हानाय बिदि टाइम माबा दंमोन आरोना।
बिदि समाबो जोंना
दा दाथ' जोङो माने बेफोरखौ जोंहाय अबेबा दैमायाव थांबाबो दैया लेथ्रा बिदिसो नुयो। माने जों लोंनो होनबाबो लोंनो हायि जालांबाय आरोना दैफोरा गोदोनि टाइमावसो जोङो जेराव मेराव दै साफामोन औ गोदोनि दिनावसो साफा साफामोन दैया ओमफ्राय जों बेफोरखौ लोंनोबो हानाय बिदिमोन आरो ओमफफ्राय दासो माने बिराद मानसिफोरनि मानसिफोराबो बुरजा जालांबाय। बिदिनो संसाराबो लासैनो गाज्रि जालांबाय थाबाय आरोना।
उम लासैनो गाज्रि जाबोगासिनो संसारा जोंना बिराद गाज्रि लामायाव हमबोगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंना दंफां दाननायाबो बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो बे जों दंफां दाननायफोरखौ खम खालामबा जानो हागौ जोंना रुमा मोजां लामायाव फैफिनो। जोंना हां लानाय बेब'स्थाफोरा मोजां जाफिनो। बिदिनो माबा मोनसे इन्डासट्रिस खुलिनि खुलिबाथ' जोंना दंफां दाननायखौथ' जाखायो नालाय बिदिनो होनबा जोंना बिदिनो गोबां बिदिनो बांग्रिं बारहुंखा बेफोरो जानो हमलाङो माने जानायाथ' गो-गोदोबो जायोमोन नाथाय एफा इदि बुहुमखौ गाज्रि खालामद्रायामोन आरो नाथाय नाथाय दायो जोंनि बुहुमखौ बिराद गाज्रि ह' खालामनो हमबोगासिनो माने बे माबाया बोथोरा आरो ओंखायनो जों ओंखायनो बेखौ जों खम खालामनांगौ माने दंफां दाननाय इदिनो बायदिसिना प्लास्टिक गारना आरो इन्डास्ट्रिस खुलिनायफोरखौ जों एसे खम खामनो हाबा मोजां जोङो इदिनो गोबां लेथ्रा गारनायबो जायो ला मा लामियावनो। जोङो लामायावहाय जोंनो जेनेबा जोंनो लामा बानायनो नांगौबा एयाव बोथ' जों दंफांफोर दानायानो जाखायो बे दंफांखौ जोङो दाना लाखिनो लामाखौ बिदिनो दोननाय बा जोंनोहाय माने मोजां जाहैयो आरो साननायावथ' इदिबा नंगौना नङा?
खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। खोनादोंना? हेलौ।